हेलौ
औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय।
गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलि।
गोजोन्थों नोंथां मा खालामदों नोंथाङालाय?
आङो ओरैनो दं नोंथां।
अ
नोंथाङालाय मा दो?
आंबो ओरैनो दं नोंथां।
अ
जुदि नोंथाङा फ्रिब्रा आं नोंथांजों दसे सम बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
बिदिब्ला जागाय जाासिगोन ना नोंथां?
जागाय जासिगोन नोंथां।
बैसागुआथ' जोंनि मोनसे गेदेर रंजाथाइ फोरबो।
औ नोंथां बैसागुआ जोंनि थाखाय फैलाव हासार गोनां हायाव बारनाय मोदोमफ्रु हायना गोनां बारसे फामि बिबार बायदि। बैसागुआ बेखायनो जोंनि आमाय थख्ल' बिखानि खावसे।
गोदो गोदायथ' रंजालि बैसागुखौ दानसेहालागै खुङोमोन ना नोंथां?
औ मिथिगौ नोंथां। औ मिथिगौ नोंथां उम। जों नुबोनाय आरो आथिख कालाव सोलिबोनाय मथेथ' सानब्रै सानबा सिमहालागैल'सो खुङो।
अ नोंथाङा खिथानो हागोन नामा सानबैसे माबायदि खुङो?
औ हागोन नोंथां गिबियाव सैथ्र' दाननि जोबथा सानाव जों मोसौनि बैसागु फालियो‌। बेवहाय जोङो बेवहाय जोङो मोसौखौ थुखैयो आरो बैसाग दाननि सेथि सानाव जों गावजों गाव मान होलायो उन्दैया गेदेरखौ खुलुमो आरो गेदेरा उन्दैफोरखौ अनो बिनि उनाव जों न'खर न'ख खर हाबनानै बैसागु मोसायो।
नोंथाङा आंनो मोसौ ओं खोनादों नोंथां नोंथां आंना मोसौ थुखैनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां मोसौ थुखैनो थाखाय जोंनो लाव फान्थाव जोगोनार थाइखा हालदै फिथाइ बाब्रिख' बायदि बायदि नांगौ बेफोरखौ जों फिसा फिसा हानानै माला बानायो आरो बेखौ जों मोसौखौ थुखैखांनानै गानहोयो। मोसौ खौ जों जोङो दै साफोराव लांनानै थुखैनाय जायो।
औ मोसौखौ आरो मोसौनोथ' हांगारबो फुननानै होयोना नोंथां थालिर फस माबाजोंहाय थालिर जांखौजोंहाय
औ नोंथां नों नोंथाङा बैसागुआव जानाय गोखा गोखै मैगंफोरनि मुंफोरखौ खोन्थानो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ
जोङो बैसागुआवहाय खेरा दाफिनि बेसर दाबा थाराय गाजलि राइदों बिजौ खारौ खान्दाय बिजौ लाफा सायख' माइसुन्द्रि सिब्रुथारा दिंखिया बेफोर बायदि बायदि मैगं जायो आरो आरो आरो गोबां बायदि बायदि मैगंफोर दङ बेफोरखौबो जोङो गोखा गोखै मैगं जानायाव जायो।
अ
नोंथाङाबो आंनो बैसागु बोथोराव गाननाय जोमनाय आरो दामग्रा देग्राफोरनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां।
उम
जों बैसागुआव हिन्जावसा हिन्जावफोरा गोमो दख'ना ब्लाउस गोजा गानो आरो जोमग्रा गोजा लायो। आरो हौवासाफोराबो गामसा गोथां गस्ला गुफुर आर'नाइ गोज गोजा गोथां लायो। आरो लोगोसे हिन्जावसाफोरा बायदि रोखोमनि गहेनाफोर गानो जेरै खोमायाव स'ना गोदोनायाव माला आखाइयाव आसान बिदिनो बायदि बायदि आरो खर'आव बिबार लायो।
औ नोंथां बेफोरखौथ' हाथायफोरावसो बायनानै गानोना नोंथां?
औ
आरो दख'नाखौलाय हाथायाव बाहायो ना गावनो दायो?
सोरबा सोरबा गावनो दानानै गानो नाथाय आथिखालाव बांसिनानो बायनानैसो गाननाय नुनो मोनो‌।
अ नोंथां आरो नोंथाङा दामग्रा देग्राफोरनि सोमोन्दैबो खिन्थानो हागोन नामा?
आङो बारा मिथिया थेवब्लाबो जा एसे मिथियो बेखौ खोन्थानोसै।
औ दे नोंथां खिन्थादो।
दामग्रा देग्राफोरा जाबाय खाम सिफुं गरखा गंगोना ज'था थरखा जाबस्रिं सेरजा बायदि बायदि।
औ
आरोबाव नोंथाङा बै बैसागुनि सोमोन्दै माबाफोर मिथिबावो नामा?
अ बैसागुआवथ' बैसागु ओंखारनायाथ' जोङो बेफोरखौ गानना ओंखारनायनि उनावहाय ज' ज' सेंग्रा सिख्ला ओंखारो सेंग्रा सिख्लाया ओंखारगोरो आरो अखानायनायैहाय सेंग्रा सिख्ला ओंखारखांनायनि उनाव बोराय बुरैया ओंखारो ज' ज' मोसानो थाखाय
अ आरो गथ'फोरालाय मोसागोना मोसाया नोंथां
गथ'फोराबो मोसायो नोंथां
अ
लानानै हानजा हानजा मोसायो बिसोरबो
उम बैसागुआव जोङो मा मा जायो नोंथां?
बैसागुआवथ' जोङो फिथा सौराइ बायदि बायदि फिथा सौराइ गाइखेर दाखा सिरा बायदि बायदि जायो जोङो नोंथां बैसागुआव नोंथां मिनथिं जाया नामा?
जायो जानाया नोंथां
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथांजों आङो दिनै बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनानै गोबां बाथ्रा मिथिनो हाबाय
आंबो नोंथांजों सावरायनानै गोबां बाथ्रा मिथिनो हाबाय
मिथियै बाथ्राफोर एबा मिथियै बाथ्राफोरखौबो मिथिनो हाबाय
औ आंबो नोंथां
नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय
नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय नोंथां
ओम आरो उनफोराव नोंथाङा सम मोनोब्ला आंजों बेबायदिनो सावरायनो हागोन नामा? खोनादोंना नोंथां
औ हागोन नोंथां
बिदिब्ला जों बिदिब्ला जों उनफोराव बिदिनो सावरायबावगोन नोंथां
औ नोंथां सावरायगोन
ओम
नोंथाङालाय बैसागुयावहाय बाय बाहागिफोरनाव आलासि जाया नामा?
जायो नोंथां
औ नों नोंथां मोनथि आंबो जायो नोंथां नोंथांमोन थिंलाय मान होनायावहाय मा मा होयो
बिदिनो सोरबा-सोरबा ब्लाउस सोरबा दखना बिदि होयो। आरो सोरबा बिदिनो ओरैनो खुलुमनानैल फैयो।
अ जोंथिंबो बिब्दिनो नोंथां
ए नाथाय बांसिनानो ब्लाउस दखना बिदि गामसा बिदि हैनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नोंथां
बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ जाासिगोन नामा नोंथां।
औ नोंथां
दे नोंथां होमबा
ओं